हा हेलौ
औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
औ
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथां मानि बागै रायलायगोन।
अ दे नोंथां बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे जोंनि गामि थासारिनि बागै राय्लायनो हागोन नोंथां?
अ नोंथांनि बाहाय हेल'
औ नोंथां खोनादों नोंथां
अ दा फाइबाइदे खोनाबायदे नोंथांनि माथोखौ
औ औ औथां
मानि बागै रायलायनो होनदोंमोन नोंथाङा?
दा जों बर'फोरनि जोंनि माखासे हाग्रा सेराव थानाय माबोरै जोङो आबाद मावनानै जायो बेफोरनि बागै रायजलायनो हागोन नोंथां
नोंथाङा बाय
आङो आङो ओरै मानास सेरनि नोंथां। जोंहा मानास हाग्रामाया खाथि जायो नोंथां।
अ अ
औ दा नोंथाङा बहायनि नोंथां?
आं बाक्सा बाक्सा जिल्लानि
अ आंना चिरां जायो औ दा नोंथांमोननिखै आबाद मावनायनि माबायदि खाबु दङ नोंथां? जेरै हाग्रा सेराव अनेक जोंनियाव थ' हाग्रा जिं जायो जाहैबाय ओंखायनो मैदेर बायदि सिना अमा मै बायदि फैयो दा नोंथांमोननिखै माबायदि थासारि? फ्रा नोंथां आबाद मावनायनि
दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि बुंग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां
उम दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोंनिया उम जगुन उम मे मेयाव जोंनिया अखा हायो दैज्लां बोथोर जाय ना मेनिफ्राय
औ औ नोंथां औ एप्रिल मेनिफ्राय जायो औ
अखा हाबा अखानि दैया दुब्लि फोथाराव माहोनो बुंसारो बुंसारनानै बेनिफ्राय जोंनिथिं दंग' लङा बिदिनो बोहैनायदिं बैनाय दै दैफोरा लोम थावै लोमजानानै जुन जुलाइयाव एसे खमायो खमायनाय बेयावनो जों बाहाय दै खमायबा दुब्लि बोथोराव जों बेखौ खोथिया खोथिया फैयो खोथिया खोथिया फोनो थाखाय जोङो खथिया माइ माइखौ जोङो ए सोमना सोम माइखौ सोमना लाग्रोनानै भाय गाजा गाजा खोथिया बेरहोनानै जों फोथाराव दुब्लियाव दब्लायसे बा दब्लायनै लानानै मिलायनाय हिसाबै बेसेबां हा दोङो न'खराव बेखौ मिलायना लायो आ आन्दाज खालामनानै बेफोरबायदिनो फोयो फोनानै जेब्लाहयो जायो र गोदोर बमाय गोजौ गोजौ रज'यो दाथ' गायनाय जाखाबाय टायेमा दा जुलाइ जाबायना जुलाइ उम आरामसे ट्रेक्टर दै थाब्ला दै गैयाबाथ' जों मेचिनफोरदोनो नङाबा दुब्लि बोथोराव सेल' गायनानै बे जिहुननो दैेखो दाासान्दि अखा हाबाय थादों दों बेनिखायनो दुब्लि बोथोराव दै दैनि आंखाल गैया
औ नोंथां औ दा नोंथांमोननिखि गुबुन गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरफ्राव मा मा आबाद
अ' नोंथां र उम जेब्ला जोंनिया माइखो हाखाङो हानानै लाबो अब्ला जोङो बेनि नाराफोरफोरखौ सावनानै सावनानै जोङो बेयाव ट्रेक्टरदो एउनानै ओम्फाय बेसर मटर सोरबा सबाय सोरबा काला बेफोरबायदि गायो आरो ओमफ्राय आरो बेलेग बेफोरबायदि दुब्लि बोथोर न' खाथि खािनि हाफोराव आलु सोरबा सोरबि बेफोरखौ गायो मानो मोनजानाय
औ नोंथां औ माने गोजां बोथ बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि जोंना गुबुन गुबुन थायो नङा होमबा ना नोंथां? औ बेबायदि नाय जायो आरो, जोंनाबो बिदिनो। दा नोंथांमोननिखैदि जों जोंनाथ' मानास। गायोना नों नोंथां नङा होमबा दा नों नोंथांमोननिखै माबा फैया नामा बे मैदेर बेफोरा आबाद। मैदेरफोरा फैनानै डिस्टार्ब।
औ मैदेर ओइ थांनाय दुइ बोसोरसो आं दुइ बोसोर फैदोंमोन ओइ एबार थांनायाव फैयाखै दुइ बोसोर फैदोंमोन। फालोै फाग्ला दैमानि जिं जिं ओइ खासि हाग्रा खासि हाग्रा। हायाव बिसोर थायोबाय ओमफ्राय आदार मोनजाया बिसोरो जोंनि। माइआ मोनोना माइ मोनबा। बिसोरो फैनानै बाहाय ओरैनो उदपात खालामफायो।
औ
इदि फाया फैनाय फाय खनले खन थलाय फैबाय थाया। माइ मोननाय समाव फैयो ओमफ्राय थांफिनो।
आरो नोंथांमोननिखि बेलाय फाथो थालिर आबादफोर मावा नामा?
थालिर आबाद बेफोरबायदि गैया थालिर आबाद।
अ जोंनिखनो एरजा। थालिर फाथो ओमफफ्राय माखासे बेबायदि। बिदिनो गुबुन गुबुन आरोबाव। मावनाय जायो। जेरै बेसर थेमसि। बिदिनो दा जेब्ला मावो अब्ला मैदेरा। फैयो फैनानै फुरा थालिर बागानखौनो सिफायनानै। थाङो सोरहाबा माइखौ गाग्लिनानै थ थांजोबो आरो सोरनिबा बा न' सिफायनानै थाङो गोबां बिदिनो हाग्रानि बे मैदेरफोरा फैनानै जोंनि आबादफोरखौ खहा खालाम लाङो दा बिनि थाखायनो दाथ' जेनेबा अखा हाबाय थानाय बोथोर आरो दा जानो थाखाय बिस्रा जेबो गैथ वा नालाय जोंनियाथ' दा माइ गायनायसो बो- थो बेखायनो फै थुनाय नङा जेब्ला माइ माइ मोनहां बो थोर जायो बे बेहालागै फैगोन आरो
अम बे बोसोरफ्रोमबो फायोना
औ बोसोरफ्रामबो फैयो नोंथां औ औ दा आरो जोंनिया नैबे हालदै हालदैफोर गायोना हालदैखौ
हालदै हालदैबो साफा सानै गायो हालदै। बेसि मानसि बा- गाया आरो जोंनिथिं दासान्दि बहुद खुसेर खुसेरनि-खुसेरनि आबाद गायनायखौ नुनो मोनदों मानसिफ्रानो बिस पारसेन्ट मानसिफोरा खुसेरनि आबाद गायगासिनो दोङो
दा आरो नोंसिोरनिखिथ' साहा बागानबो दं
साहा-साहा बागान साहा बागान दोङो।
औ -औ -औ-
जेरैथिं दोङो- मुसलपुर सायथिं दोंओ उ
औ दा जोंनि औ औ औ नोंथां औ मिथिगौ मिथिग दा जोंनिखिबो नैरैजा जोंनिखिथ' साहा बागान गैया नोंथां दा बे हाग्राज औ नारें आबाद बिदिनो नारां लेबु मिथियो दा? ओ खारजि बेखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो हाल दै हाइजें बे बेखौ गायो नाथाय बेसरफोर आबादफ्रावबो दाउराइफ्रा बिदि हाग्रानि दाउफोर जन्थुफ्रा फैनानै बिराद खहा खालामलाङो नोंथाङ। आरो बे हाय हालदैआवबो अमाफ्रा फैनानै बिराद उरनानै जानानै
औ आंथां जोंनिथिं बेफोरबायदि माने जाय दैमा जिङाव थायो बिसोरनासो अलप बाहाय इदि जायो उतपात जायो नङाबा मैदेरफोराबो दैमा जिंनि खाथियाव थानायफोरखौलसो खामो बेफोरबायदि गेेजेर गामि गेजेरफोराव थानायफोरा बारा दिडिस्टार्ब जाया ओंखायनो बिसोरो
औ बेबायदिनो बेबायदिनो औ औ जोंनाबो बेबायदिनो जायो। जा जायना खाथि खायाव जायो जायना जिङआव जायो बिसिनाल' बेबायदि जायो आरो आरो दा फरेस्टफोर दङ फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टाबबो बायसोखौ हो दानो खबर होबाल' होबथानाय औ खबर होबाल' होबथानाय आरो बेफोर फिसा फिसा बुस्थु होखारनो थाखाय गोबां बिदिनो खस्थ' जायो आरो
आ नोंथां।
आरो दा नोंथांमोननिखै बोथोरफोरा माबायदि दा?
बो अखा बारहुंखा दाख्लै सिगां साननै सिगां बैसागु बैसागु समाव बारहुंखा बाय बारहुंखा जादोंमोनफ्राय गोसायैनो। नाथाय दासाननैसो बे फोरबायदि मोनाखै। अखायालाय हाबाय थादो एसे एसे माइ बोथोराव दै माइ गायनो थाखाय दैया जानाजों एभेलेबेल।
औ थोजासे जानानानै दं आरोना नोंथां? दा आरो बांद्रायाबोथ' हामजाया नोङा होम बा? बांद्राय जायोब्ला आरो माइबो गायनो हायि जालांगोन आरोबाव दा आरो नोंथांमोननिखैलाय गामिफोरा माबोरै नोंथां माने थानायफोरा
थानायफोर ना?
औ जानाय लोंनाय गासिबो एभेलेबलखा नोमा ना? नोंथां माने जा बे गुबुन जायगाफोरबायादि माने जेनेबा जानाय लोंनायफ्राव सोरनाबा सोरनाबा गामिफ्रा सर्टेज जायोना जेन माखौबा मोनल माखौबा मायो दा नों
थाखयैनो जि आबाद गायो बेनो मोजाङै मोनफिनो आरो। जेरै माइ गायबा जों माइखौ जेरै सार हासार ना मोजां गायो अब्ला माइआबो जायो। उम
दा जोंनाबो बेबायदिनो नोंथां आरो नोंथांमोननि खिलाय मैगं थाइगंनि आबादफोर मावा नामा जेरै जेरै लाइ, खबि। मुलाफोर
बोथोराव मावो बोथोराव
औ दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै मा आबादखौ मोननाय जायो नोंथां?
दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोंनिया ओइखौ गायो माइ आबाद लेस्रा ओमफ्राय फाट केेरेला सोरबा सोरबि इखो गायो। उम लाव, लावनि बेफोरबायदि गायो।
जोगोनारखौ मोनो खोमा दा नोंथां ना? औ औ दा बेफोरखौ मा नोंथां ओरैनो नआव जानायनिल' ना ओरैनो बेफार फालांगियावबो बाहायनाय जायो नोंथां?
ओ बेफार फालांगियावबो बांसिनानो बेफार फालांगिनि थाखाय गायो। साफा सानैया साफा सानैजो नआव गायनो
नआव जानो थाखायल' औ औ जोंनियाबो बेबाय दिनो दा नोंथांमोननिखैलाय ओरैनो दैमा दैसाफ्रा माबोरै?
ओ दैमा दैसा जोंनिथिं बारा बेफोरबायदि दैमा दैसा गैया, फाग्ला दैमा फाग्ला दैमायानो बेफोर। फैनाय ब्रह्मपुत्रयाबो जोंनि गोजान जायोना बहुत।
औ औ नोंथां औ औ बेनो आरो।
दा बेनो जाना दं फाग्ला दैमाया।
औ औ।
नोंथांमोनथिंजा मा दैमा
दा जोंनिखैबो दैसा फोर दङ नोंथां। बा ओरैजा जोंनि बे हाग्रा जाहारनिफ्राय बोहैबोनाय दा दै नोंथाङा हा खुवाखौ मिथिगौ दा? नैबे बाक्सा आरो चिरांनि गेजेरनिया।
अ अ मिथिगौ।
हाखुवा औ औ बेफोरनो आरोना नोंथां बेबायदिनो बिखि दै ओरैजा आइ दै थाहैबाय बेफोरनो ओरैजा। बोहैलांनाय जाहैबाय ना नोंथां।
नोंथां
औ
जोंना टाइमाबो जाबायमोन
औ दे नों
उम दे उम गोजोनथों